हेलौ नोंथां
अ हेलौ नोंथां खोनादों।
खोनादोंना? अ जों दिनै ए ओ माने आबाद मावनानै बोरै जोङो नखरखौ फेहेरनो हायो बिनि सायाव टपिकनि सायाव जों सावरायनोसै।
औ
औ जेनेबा बोरै ओ माबा बोरै आदुनिकजों मावोब्ला जोङो आबाद मावनानै जोबो जिनै जाफुंसार सुबुं जानो हायो। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनोस सानो।
ओ दानि दिनावथ आबादनि गेजेरजों माने नखरखौहाय जौगाहोनो हायो उम माने आबाद मावोब्ला आबादनि गेजेरजोंनो ओ जोङो थाखा फैसा खामायनोबो हायो। आमफायो खामायनानै हाय बेजोंनो जों जोंनि नखरफोरखौहाय खुंलांनो हायो। माने साख्रि बाख ख्रि गैयाबाबो आबाद मावनानैनो दानि दिनावहाय माने खुंलांनोबो हायो आरो ना आरो गोदान गोदान आदबफोबो फैबाय दानि दिनावहाय। ओ आबाद मावनो थाख खाय गोदान गोदान माने बिथिंनि गेजेरजों आरो सो सोलोंथाइ लानानैबो नोङो आबादनि सोमोन्दैहाय ओ जेनबा मा गायबा मा बोथोराव मा गायोबा ओ आबाद मोनो बबे आबादखौ अबे बोथोराव गायनांगौ बिनि सोमोन्दैहाय। ओ गियानखौ लानो हायो आ आरोना सोलोंथाइ गेजेरजोंबो नोंथाङा ओमफ्राय आबाद मावनो रोङो?
आङो आबाद मावो आंबो जेनेबा बे माइ आबादाथ जोंनि जेनेबा एंगारनो हायै आबाद होननानै बुंजायो। मानोना जोङो गावगायनि जानायनि आदारनि थाखायलसो नाथाय जों बेजों माइ गायनानै जे जों धोनि जागोन बा रां खामायगोन बिदि टाइपआव जोंनिया माइ आबादा मावनाय जाया आरो दायो। आं जेरै नुहुरदो आरो मानोना जोंनि ओनसोलाव माइ गायबाबो नांगौ रोखोमनि फसल मोननो हाया। जों जुदि बिगास सेयाव जुदि पन्द्र मन आरो जुदि अथ्र मनल जायोब्ला जोंहा जेबो मुलाम्फा जाया आरो जास्ट। गायनाय खरसायालसो ओंखारनाय जायो आरो जुदि बेजोंबो आधुनिक मुगाजों जुदि मावनानै मावनानै जुदि गोबां जों फसल जेरैबायसा पान्जाब हादोराव जेनेबा पान्जाब हादोर सायाव जेरै बिगासे हायावनो सा थि मन कुत्तर मन दिहुनो जेनबा इयाराव आरो ए अवान टुइन्टि टु ओ सेभेेनटि ओइटि बिदि जायोनो आरो बिगासेयाव बोसोराव माने बिसोरो खोनथाम गायो जेनेबा माइ आबादखौ माइ आबादखौ गायबा कन्टिनिउ गायबायनो थाखाय जेनबा बिसोरनिया मेसेंखे दैलां नाथाय जोंनिया सो बोथोर मोन से ल गायनानै दोनो जायनि थाखाय जोंनि हाया सय मास ओरैनो जनानै थायो जेनेबा। बे हायाव बो जेनेबा अलटारनेटिभलि आरो जेनेबा मेसें बोथोराव जि आबादा जायो नोंथाङा जेनिखा बुंदों दायो जि आबादा बो थोरजों लाना जेनेबा जायो जेरै जु खामफोराथ जेनेबा माइ गायखांनायनि उनावबो नों गायनो हायो। जुखाम आबादफोरखौ आलु बेसर फोरखौ नोङो बिदिबो गायनानैबो जोङो गरसे गरनै रां आरजिनो हायो आरो इयारलियै मायबा मोनसे आरजिनो हायो आरो नाथाय जों नुनो आं नु नो मोनदों जोंनि बे ओनसोलाव माने हाया माइ गायखांनायनि उनाव ओरैनो गोलैनानै थानायखौ आं नुनो मोन्दों आरो। बेखायनो दा जोंनि बर' समाजनि रांखान्थिफोराबो दासिमबो जौगायाखै। माने खामानि मावनायासो खम ओरैनो थानाया सो बारा जायनि थाखाय जोङो नांगौ रोखोमनि बर' नखरफोरा जौगासारनो हायाखै होननानै आं दिनै नुहुरदों आरो मोनदांथिदों बेखायनो आं जेनेबा बे बुहुम फरायसालियाव जायफोरा गोदौ सोलोंथाइ लाबाय बिथांमोना जुदि गामि गामि ओनसोलाव थांनानै जुदि एवारनेस हैथिङोब्ला जौगासारनायखौ बोरै लाबोनो हाग गोन बर' समाज आव बो न'खर न'खर बोरै जोङो रांखान्थि बुथुमनानै जों न'खर मोनसेखौ सोमोजाङै सालायलांनो हागोन बेखौ जुदि गोजौ सोलोंथाय लानायफोरा जुदि गामि ओनोलाव थानानै बुजाय हैयो ब्ला साबसिन जागोन होननानै आं नुहुरो आरो। बेखौ जुदि माव बाला साफ्रोमबो जोंनि समाजनि जे मोजांनि थाखाय जादों मानोना खायसे मानसिया आबादखौ मावनो लुुबैयो नाथाय आखाइयाव फैसा थाया। आखायाव फैसा थायैनिनो जाहोनाबो बेनोदि नोङो बांसिन जिरायो खम खामानि मावो। नङा होमबा जुदि आखाइ आव रां गैयाबा थ नोङो खामानि मावाबाथ' नोङो साख्रि बाख्रि गैयाबाथ' नों माया मोनसे मावथारनांगोन नङा होमबा? अटार नेतिलि माबा मोनसे खामायग्रोनानै नों बे फैसाजोंनो आ बाद मावनो सुरु खालामनांगोन आरो दिनैनि दिनाव दाथ' फैसा होनोमबा रावबो जासिनानै होफैया गाव माबाथ' जोंनि हायावनो बिबोद सम्पद दङो जोंनि बे जोंनि बे हालाम बि टि सि आसामा जोबोर सम्पति गोनां बे हा। बेयाव जुदि नोङो आखायस ति मावबानो थाखा आरजिनो हायो नाथाय जोंनि सानैसो मानसिफोरा बेयाव ओ गियानाव हाबाखै जेनेबा बिसोरो बुजि मोनथ'वाखै जायनि थाखाय दिनै आमाइ आब बादखौल' गायनानै इसोरो दोनो सय माहाखौ ओरैनो थायो। बिदियाव जोंनि बर' समाजनि रांखान्थिया लेहेम जालांदो आरो।
औ। आरो बांसिनानो सोरबा सोर सोरबा आबादनि सोमोन्दै माने गियानबो गैया नालाय मा माब्ला गायनांग औ आरो मा आबाद गायनांगौ? आरो अबे आबादखौ माबायदि दि गायनांगौ आरो बेवहाय माबायदि जोथोन लानांगौ बे फोरनि थाखाय हासार गायबाबो आबादफ्रा खहा जायो आरोना। बिदिनो जानानै थांङो। बांसिनानो। बेखायनो सोलोंथाइयाबो गोनां आबादनि
औ आबादनि सोमोन्दै नोङो ट्रेनिं लानांगोन सोलोंनांगोन।
आरो नोङो जुदि ओ दुब्लियाव ओंखारबासो माबायदि हालोदा दु-दुब्लिनि बेखौ नोङो मोनथिगोन। ओमफ्रायहायो मा समाव मा खालामनांगौ नोङो बेखौ मिथिगोन। जुदि नोङो दु ब्लियावनो थाङाबा नों बोरैहाय बेनि सोमोन्दै मा गायनाय मा आबाद बेफोरनिनो सोमोन्दै मिथिनाय नोङा ना? बे जोंनि गेदेर गोलावफोरनिफ्रायबो मोनथिनो हायो आरोना जुनि या सोलोंथाइ लायाबाबो। जोंनि बे बिमा-बिफ फा जेनबा बेफोरनिफ्राय जों सोलोंनानैबो लानो
लानो हायो नंगौ नों थां बुंनायाबो थिग ओ जेनेखा जोंनि आइ आफामोनाबो दिनै गोजौ सोलोंथाइ मोनाखै बिथांमोनाबो जि दिनै आबाद माव माइ आबाद मावनायखौबो बा गुबुन आबाद मावनायखौबो ओ गावनि प्रेकटिकेलि मावनाय बे जोंनो सोलोंनानै लादो गाव गावनि हुदाजों गाव गावनि ओ आखाइ आयथिं जेनबा साननायजोंनो जेनबा मावनानै दिनै गोहो बोलोजों दिनै जोंखौ बेसिम सफैहोबाय ओ बिथांमोनाबो जेनबा नुनानैनो सोलोंदो नाथाय थाय गैयाबाबो आबाद मावनायाव नों गोस सो गुदुंबा नुनानैबो नों सोलोंनानै आबाद मावनो हायो आरो आंनि नुनायाव। माने सोलोंथाइ थायो बोला नोङो बुजि मोनगोन जेनबा बबे आबादाव बेस सिबां नांगौ रोखोमनि बिबांनि जुदि ओ रासायनिक मेडिसिनखो होयोबोला आबादा जेबो खथि जाया‌। बेखो जोंबो जानो हायो नाथाय बांद्राय बोला आबादाबो खथि जागोन आरो बेखौ आदारखो जोंबो जायोब्ला जोंबो खथि जागोन। जेसेबां बिबांनि होनांगौ बेखौ जेनेबा जोंनि ओ जा खायसे ओ सोलोंथाइ गैयै आबादारिफोरा बिनि रुजु जखाखौ मिथिया बेखायनो सोलोंथाइ खौबो नों रोंना सोलोंथाइखौबो थानाया मोजां। मोनसे सासे जाफुंसार आबादारि जानोबा फारफ्रोमथिबो बिथिङाव बियो जाफुंसारनांगोन रोंनांगोन‌। जेरै गुबुन रायजोआव थाङोबा पान्जाब आरियानाफोराव थांबा बे गोरों गोरा मानसियासो आबादारि मावो बेयाव जेनेबा।
औ
जोंनियाव बे गामि ओनसोलाव थायो जोंनि नांगौ रोखोमनि सोलोंथाइ गैयि एबा जायबारा द्रप आउटस फलखौनो गाफेरा बेफोर मानसिया जुदिनि आबादारि मावो नाथाय सोलोंथाइ गोनाङा आबाद मावा। बेखो साख्रि बाख ख्रिखौल टारगेट खालामनानै थायो सिमां सुजुयो बेखायनो आं सानो जेनबा आबाद मावनानैबो नोङो मोजां नखर दानो हायो जोङो बेखौ जोङो गोबां मानसिफोरखौ जों नुबोदो जों प्रेकटिकेलि गासैखौबो मावजोबनो हायाखैबाबो जों नुबोदो आरो जोंनि ओनसोलावदि आबादजोंबो गोबां जौगासारनो हादो आरो बांसिन जौगासार होबावनोब्ला जों साफ्रोमबो खामानि मावनांगोन नङा होमबा जिरायनानै थाबाथ जोंनो रां आरजिनो हा नाय नङा जोङो नोंथांमोननि ओनसोलाव आबादखौ बोरै मायो माइ आबादखौ
जोंनाथ-जोंनाथ ओ बिदिनो जोंनाबो माइ गायो आधाया ओरैनो थायो आरो न माने बाखिया
औ
माइ गायनांगौ समाव गायो
औ औ जोंनि ओनसोलावथ आं नुहुरबाय दा माने गोबाङानो आसारि माइसो फोयो आसारि माइना माने बे मा होनना बुंगोन ओ माने आस्रा फोनायलै आस्रा फोनाय जायखौ जेनेबा माने डाइरेक्ट फोखायो जेनेबा दानिया माइ गायग्रा खोथि औ न आस्रा फोनाय होननानै बुङो औ आसुआनो दामाने माइ गायग्रा मोनला फारसेथिं जोङो रु उम बेयो मा होन बुंगोन खोथ
आसुआथ आसुआथ माबानि सिगाङावनो गायो माइ गायनायनि नरमेल माइ गायनायनि सिगां
दानिया खोथियाखौनो फोला खायसे खायसे नखराव माने फोखायो डाइरेक्ट
आतसा
सोमनानै दोनबाय सोमनानै साननै सानथाम गाजा बेरखांनायनि उनाव बेखौ माने हाखौ मोजां फोमोनना लानायनि उनाव डाइरेक्टयै फोखायो आरो
डाइरेक्ट फोनानै ओमफ्राय बेखौ मा आ उनावहाय फुगोन नामा?
फुलाबो बे डाइरेक्ट फोखाबाय आरो
बेनो जाबाय
बेनो जाखाबाय औ माने गायनायनिख्रुइबो फसला मोजांसिनसो जायो आरो एक्सपेरियेन्स माने जोंहानो फ्राय दं जोंहाबो न'आव बोसोरथाम देग्लायजों बो सो सान जासिगोन जोंहा माने गायनाया जेसेबां फसल होयो बिनिख्रुइ बारा फसल मोननायखाय जोंनि जा दिनै नखराव गायबाय थायो आरो। पनद्र बिगा बिस बिगाखौ जाह फोगोनसो माने गायला रुवानिबो मोनला बे जेबो खालामनांला अकल हाग्रा ओंखारबा गोरलैयाव हाग्रा थैनायनि मुलि होनांगोन आरो
आम फ्राय माइआ थैनाय नोङा?
जेबो जाया जेमान माइआव नांबावबो हाग्रायाल थैगोन माइआ थैया। बिदिबो रासायनिक मुलि दोंङो दानि दिनाव माने जों सानदोंमोन जेनबा माइआ
बै जे फाथोआवबो बिदिनो होयोना फाथोआवबो बिदिनो होयो।
अकल माइआ-माइआ थैया बे हाग्रायाल थैगोन आरो। उम बिदिनो गोबां फसल आबाद खो मोजां मोननायखाय जोंहा देग्लायबो गायगोन आरो औ उम होमबाथ गोबाव गोलाव जाबाय खोथाया ओ बिखिनियावनो फोजोबथबाय नामा दिनैनि बे जोंनि टपिकखौ?
दे जागोन दे औ।
गोजोननाय थाबाय।
औ